औ
औ खोनादोंना लोगो?
औ खोनादों लोगो
दायो जोङो मेन टपिकाव फैनोसै नङा होनबा
औ जोङो बेखौनो बर'नि हारिमुनि सोमोन्दै खौनो सावरायनोसै
औ औ दे बेखौनो सावरायनोसै।
ओं देलाय लोगो लोगोआ बुंग्रोलाय
औ आंनो बुंनोसै बुंग्रोनोसै नङा होमब्ला बर' हारि होनबा थ' आरो जोंखौलाय मा होनबावनो ना बर'हारि माने मोनसे सबनि सैबो माने गोजौसिनाव थानो लुबै नङा होनबा गावखौनो थानाय बायदि मोनो। सबथिंनो गोग्गानाय बर' हारि माने जों गावखौनो गोग्गा नाय मोनो आरो बर'नि मा मा दं होनना सोंबा माने जोंनाव गासैबो दं माने जोबनो गैयै गासैबो दं गाननाय-जोमनाय जानाय लोंनायफ्रा जों बर' हारिमुआव एक्सट्रा गासिबो दंजोबो होनबाबो गोरोनथि जानाय नङा ना। दा जोङो बे दामनाय-देनायनि बाहागै बुंबाबो खाम, सिफुं, सेरजा, गथा, गंगोना गासिबो जोंनि मोनसे हारिनि सिनायथि बेफोर नङा होनबा। गाननायनि सायाव बुंबा जेरै रै दख'ना, गामसा, आर'नाइ बेफोरबोदि जोंनि बर' हारिनि सिनायथि नङा होनबा औ दा नोङो ल़ोगोआ दख'नानि सायाव माबाफोर बुंनो सानदों नामा एसे फोरमायजागोन
दख'ना होनबाथ' आरो मा जोंनि दख'नाया माने मोनसे सोमोनांथाव आरो जेनेबा आबुं देहा स सोलेरखौ खोबफुंनानै लाखिनाय औ दखनाजों लोगोसे आरो रिगि रि गां दङ रिगि रिगां फास्रा दख'नायाथ' मोननै रोख़ोम नि थाबाय नालाय लांगा दख' दख'ना आरो अग्लं दख'ना जों बांसिनानो लांगा दख' दख'नाखौ बाहायो आरो जेरावखि थां हाबायानो जा मबा खेराइ मोसानाय सोरनिबा हाबा जानाय सारादु जानाय बेरायहैनाय
औ नोंगौ
ओमफ्राय हौवासाफोरनियाथ' आरो गामसा दानाथ' बुहुद गामसायाबो रोखोम रोखोम रोखोमनि ओंखारबाय आर'नाइ गामसा ओंखारबाय आर'नाइ गस्लाबो ओंखारबाय
औ नंगौ
आरो आर'नाय फालिया थ' दंखायो आर'नाय फालि होनबानो आर'नाइ दख'ना आर'नाय फालि आर'नाय रिगि रिगां फास्रा होनबानो माने बर'नि होननानै बर'फोरनि गानग्रा जोमग्रा होनना मिथिखासै आरो
औ
बेनो आरो बेजों लोगोसे बर' हारिमु होनबाथ' गाननायल' जानाय नङा जानाय लोंनायालाय
औ बेफोरबो
हारिमु होननाय लोगो लोगो गासैबो गोलैजोब्बाय आरो जोंना द दामनाय देनाय जेरै लोगो आ मख'लांदोंमोन खाम सिफुं जथा सेरजा ओमफ्रायो जानायाथ' नारजि अमा सबाय दाउ
औ औ बेथ' आरो मोनसे जोंनि बर' हारिनि गावनो नङा बा बर' हारिनि मा मा दं होनना सोंबाथाय माने गासिबो बेफोर गोलैजोबखायो नङा होनबा
अ आरो एमफौ एम्फौआलाय एम्फौ लाथाया
बेथ' आरो मोनसे मुंदांखा बर'नि आरो नाफाम साम' जोंनि बर' हारिनाव माने मोजां मो दङ नोङो बर' हारिनि मोनसे मोजां एंख्रि संनो रोङोबा फोरमायनो हागोन नामा एसे
ओंख्रियाथ' आङो बर'नि गासै ओंख्रि खौनो संनो रोङो माने आं दायो अनला अनलाजों दाउजोंखो फोरमायना होनोसै होमबा लो गोनो जेनबा अनलायाथ' फास्टावनो जों जेरै फोथाराव माइ गायनानै माइरं मोनो। माइ मोननानै माने माइ खौ फोराननानै मिलाव सौहैनानै माइरं मोनो नालाय बे माइरंखौ जोङो दसे सोमना दोननानै सुसिगोन। बेनि उनाव बेखौ गुन्दै खालामसिगोन अन अन गुन्दै होनो जेनबा। बे अन गुन्दैखौ खारदै होनानै संजायो। न'आवनो फिना दोननाय दाउजों जेनबा अनेक रोखोमनि संजायो आरो ना अनला ओं ख्रियाबो खा दैजोंल' नङा अन अनला खारै आरो अनला मोखैबो संजाबाय नङा होनबा? उम दायोथ' आरो औवा मेवानि दिन नाल लाय
औ
खारनाय दिन नालाय न'निनो दाउ फिना दोननाय आरो न' न'नि बारिनिनो नो औवा मेवा खारनाय दानना लायनानै संना जानाय जोबोर गोथाव आरो दा। समा सिजोना जोंना ओंख्रिनि आंखालानो गैया आरो
औ
लोगोआ फोरमायगोन नामा मा खबा
जोंनि बर' हारिमुआव माने मोनसे सबसे मिथिजानाय नाफामखौनो बुंनोसै नङा होनबा। नाफामाबोथ' मोनसे एसे बर'निनो मोनसे मुंदांखा ओंख्रि होननांसिगोन।
ओं देस माने बाथोन जाहैबाय जोंनि
जेनेबा मा होनो ओंख्रि गैयाबा बो बे नाफाम बाथोन थाबाथाय ओरैनोबाबो जाजाबाय।
औ जाजायोदा।
ओमफ्राय माने ना नाफामखौ मारै बानायो नों एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आं एसां रोंलायलाङा।
खोनायो आरो माने गोदो आंथ' दायो माने दानि जुगनि सिख्ला होननांसिगोन ना लाय आइजोबो होनजायो। जेनेबा गोदो बिमा बिफा बा आबै आबौमोन देनायखौ नुबोयोमोन आरो। थास' होनानै ना नाफोर दंग'आव गुरना लायनाय ना खौ फोरान-फोराननानै। जेनेबा देनानै औवा हासुङाव सुना दोननाय सोना दोननानै ओमफाय बेखौ सेवहोयोमोन खोमा। नंगौना?
औ नोंगौ।
ओं ओमफ्राय बेखौ सेवहोनै ओमफ्राय बियो उनाव बिदिनो नाफाम महर लासिगोन आरो जेनेबा जाय देयो जाय बानायो बे मिथिबाय।
औ नोंगौ।
उम।
दाथ' बर' हारिनियाव इफोरबो गोलैजोबो नङा होनबा दाउ सबाइ अनला एम्फौ लाथाखौथ' आरो बुंनोनो नाङा। एम्फौ लाथाखौ मादि मोनो बेनो बागै आं एसे फोरमायनोसै नङा होमबा। एम्फौ लाथाखौ जोङोथ' गिबियावनो जोङो एम्फौखौ जोलै बानायनानै जेनेबा फिथोबनिफ्राय मोनो नङा होनबा फिथोबनि सिंनिफ्राय सिखिरि ओंखारनानै सिखिरिया बिदै दैनानै बिदिनो माने
उम सैथो।
बिदिनो देरनानै जोङो बेखौ एम्फौखौ माजों फियो होमबा जोङो इन्दि बिलाइ गाम्बारि बिलाइ बेफोरबायदि बिलाइखौ जाहोनानै जोङो एम्फौखौ माने मोननो हायो। जेब्ला एम्फौआ मोनगोन अ गोमोन जानानै जोङो ज' बेखौबो माने जोथोन लानांगौ अब्लासो जोङो एम्फौखौबो मोनजानो हायो आरोना।
औ आरो एम्फौनिफ्राय एम्फौल' नङा बेहाय जेनेबा खुन्दुंबो
औ जेरै जोङो फिथोबनिफ्राय जेनेबा एमफौआ औ औ एम्फौआ मोननानै जेनेबा खुन्दुं माने फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुं फिथोब खुन्दुंबो मोननो हायो इन्दि खुन्दुंखौ जोङो बेनिफ्रायनो मोननो हायो होननानै जों मोनथियो आरो बेयाव जों
औ आजिखालि एम्फौआबोथ थ' गोबां दामाव थांसै खम समाव मोननो थांला आरो फिसिनायफोरखौबो गोबां खमखौ नुनो मोनसै नङा होमबा गोदोनि आबै आबौआथ' बांसिन फियोमोन नङा होनब्ला दानि जुगावथ' आरो दानि आजिखालिनि बिहामजो सोरबा फिसाजोफोरखौथ' फिनाय नुनोनो मोनला आजिखालि खाथियाव थांनोबो गिनाय मोनसै गोदोनि दिनावलाय आबै आबौआनो गावनो खस्थ' खालामनानै जादोंमोन जाहोदोंमोन लोंहोदोंमोन आरो इन्दि खुन्दुआबो माने नांगौनि बारा एभेलेबलखौ मोनदोंमोन आजिखालि एम्फौ एनला फिनायाबो गोमालांबाय आरो इन्दि खुन्दुंनि बिबां बा जि जोमनायफ्राबो खमायलांबाय खम समाव मोनो अब्लाबो माने मोनब्लाबो माने जोङो नांगौनि बारा बेसेन गोसा होनानै माने बायनो गोनां जायो
औ सैथो माने गोमालांनो हमबाय आरो
नोंथाङा जे गोमालांनायखौ माने लोगोआ गोमालांनायखौ माने नोङो लाबोफिननो हास्थायोना हास्थाया
दा बेबायदिखौ जेनेबा आङो सोलोंनो हानाय मोनसे माबा मोनबाथाय सोलोंगौमोन आरो बेबायदिखौ लाबो जोंथ' मालाबाबो गोमा जानो लुबैया नालाय
अ नंगौ जों माने मोनसे बुस्थु गोमाबानो माने बर' हारिखौ माने मोनसेबाबो लस जानाय बायदि मोनो नङा होमबा बि होमबा जोंनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो बर' हारिनिबोथ' आरो जोङो गासैबो थाखायो नङा होमबा बिनिफ्रायनो लानानै जोङो माने मोनसे लस जाबाथाय लस जानाय बायदि मोनो आरो
उम उम नंगौ।
बेनिफ्राय आरो साम' सबायआबो मोनसे जाहैबाय ज जोंना ओंख्रि
जे बर'निनो मा माने बर' माने बे हारिमुनिनो थांबाय हारिमु हारिमु होनबाथाय गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै मोसानाय मुसुरनाय हार जोंनिफ्रायबो माने हारिमुआव गोलैजोबो नङा होमबा ना गुरनाय ना सारनाय हाग्रा बंग्रायाव थांनाय दंफां दाननाय गासिबो हारिमुआव गुबै मोनसे माने गासैजोंबो जथुमनान सो माने मोनसे हारिमु जायो नङा
औ औ सैथो नोंथां।
बेनिखायनो माने जोङो जेब्ला हारिमुखौ फोथांना लाखिनो माने अरायबो लुबैयो नङा होनबा?
औ लुबैयो लुबैयो जोङो मा माने फोथायना लाखिनो लुबैयो माने नाजा गोन आरो जों जों गासैबो खौसेयै थानानै नाजालांनांगोन आरो।
औ जों गासिबो गोरोबलानानै खामानिखौ मावलांबासो जों मोनसे हारिमु बा हारिखौ बासायना लाखिनो हायो नङा होमब्ला? जेरै मोनसे काल खुंनो थाखा थाय जोङो गासैबो माबायानो गामियारिनि ओनसोलनियानो जुदि हेफाजाब होबाथ' जों मोनसे कालचारखौ खुंनो हागोन नङा होमबा? बेनिखायनो बे हारिमुखौ बासाय नांगोन। मोसानायखौ लानानै गासैखौबो जोङो बासायजोबना लानांगोन गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै गासिखौबो जोङो। हायो बासायना ला आरो अब्लासो जोङो मोनसे गोग्गो हारि बा बर' हारिखौ माने फोथांना लाखिनो हागो गोन आरो नङा होनबा?
औ सैथो जों माने बुंबाबो हाया।
औ दे।
औ दे।